हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनाय कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों थांजों माने फंनैसो माने आयदानि मोनसे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां औ बिदि औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंहा जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो माने मा मा जोङो मुलामफा मोननो हायोबा जों मा मा बानायनो हायो नों थाङा बेनि बेनि सायाव एसे फोरमायनानै हो बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां औ आङो जा एसे हायो नोंथां एसे सिगाङावहाय फोरमायनानै होनो नाजानोसै औ ओ जेरै जोंना उम बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि थांना थानायावहाय जोंनो बिफां लाइफांखौ नांथारगौ नङा होमबा नोंथां जेरै जोंना बिफां बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो ओ दसे समनि थाखाय जिरायना थानो जायगा सायाबो मोननाय नङा बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफांनि गोबां गोनांथि
औ
जोंना बिफाङा ओ गोबां थानदा एबा जोंना बिफांजोंसो लोगोसे जोंनि बारा माने सुदेम निजोम बारो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनो ओ बिफांनि गोबां गोनांथि आरो जोंना दंफाङा दंफाङा गोबां खामानियावनो जोंनो मदद होयो ओ जेरै जोंना उम जोंनि हां लानाय हगारनायावबो जोंना
औ औ
जेरैहाय गेस ओ जोङो बिफांनिफ्रायसो माने अक्सिजेन गेसखौ मोनो नङा होनब्ला नोंथां थां ओ बेनिखायनो जोंनि बिफाङा अक्सिजेन गेस हेगारनानै होयो बेनिखायनो जोंनो हां लानाय हगारनायावबो जोंनि बिफांनि गोनांथि मानसिजों बि बिफांजोंहाय जोंना सोमोनदो गोनां जेरैहाय जों सुबुङाहाय अक्सिजेन गेस हगारोब्ला बै बिफाङा जोंनि अक्सिजेन गेसखौ लायो ओ बै बिफाङा ओमफाय ओ माने कारबन डाइ अक्साइ गेस खौ जोंनिफ्राय लायो ओ जोङो अक्सिजेन गेस खौहाय बिफांनिफ्राय लायो बिफाङा जोंनाव अक्सिजेन गेसखौ ओ आगारनानै होयो आरो जोङो कार्बन डाय अक्साइदखौ आगारनानै बिफांहाय होनाय बिदिनो जोंहा होलायनाय एबा लालायनाय जायो बिनिखायनो जों थांना थानायाव बिफांनि गोनांथि आरो बेजों लोगोसे जोंना बिफाङाहाय एबा दं फाङाय गोबां जोंना बिदिनो ओ न'फोर लुनायफोरावबो गोबां बाहायजायो आरो नोंथां जेरै जोंना ओ जोंना बिफांफोराबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंना ओ माबेबा माबेबा बिफांफोराहाय जोंना गोबां मोजां खामानियाव होयो जेरै जोंना खुन्टाफोर बानायनानै दोनोब्ला जोंनााव गोबां समावलागि जोरनानै थायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ बिफाङा जेरैहाय जोंनो फिथाइबो होयो बिदिनो बायदिसिना अक्सिजेन एबा बिदिनो बार होनायजों लोगोसे जोंना फिथाइ सामथाइबो होयो जोंना जों बिफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथाइ बिबार मोननो हायो बेफोरखौ जोङो माने जोङो जायो जायखौ जों फिथाइ जाथा जों जाग्रा जिराद एबा फिथाइ बे फिथाइफोरखौ जोङो बिफांनिफ्राय जायो आरो जोङो जायफोर फिथाइफोरखौ जाथावा बेखौ जाया ओ बिदिनो जोंना बिफांजोंहाय गोबां मुलाम्फा जायो जेरै फिथाइ सामथाइफोर खौबो जोङो बे बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो गोबां फुजाफोरावबो जोङो होनाय जायो जेरै आपेल आंगुरफोरखौबो जोङो गोबां फुजाफोरावनो बाउनाय जायो बावथाय महरै आरो जोंना बिफांनिफ्रायसो गासिबो जायो जेरै जोंना ओ ओंख्रिफोराबो ओ बे बिफांनिफ्रायनो गोबां जानाय दङ जेरै सरजनाफोराबो जोङो ओ बै बिफांनिफ्रायनो मोननाय जायो बेनिखायनो जोंनो बिफाङा जोंनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावो आरो जोंनो थांनानै थानायाव बिफां बिफांखौ माने जोंनो नांथारगौ गोनांथिथार आरो लोगोसे जोंना जेरैहाय बिदिनो न' बां बानायनायनि अनगायैबो जोंना बिफांजोंहाय गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो नोंथां जेरै जोंना बिदिनो जग्रा सियारफोरखौबो जोंना दंफांजोंनो बानायनाय जायो नंङा होमब्ला नों नोंथां आरो बायदिसिना कार्ड बानायो जोंना कार्दफोरखौबो न'फोराव गोबां होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो सब खामानियावनो माने बि दंफांनि गार्डा जोंनो खामानियाव होयो आरो बिदिनो तुलबानायनायानो जा सियार बानायनायानो जा आरो जोंना उन्दुनाय बैसांनो जा बेफोरबायदि माने गासैबो जोंना गासै बेफोरबायदि बे मुवाफोरा माने गासैबो बिफांजोंनो एबा बिफांनि कारटजोंनो बानायना बानायनाय आरो नोंथां बिनिखायनो जोंना जोंनि थाखाय बिफांङा माने मोजां खामानियाव होयो आरो माने जोंनो बिफांखौ माने जोंङो नांङा ओरै बुंनो बुंनो माने रावानो फैया आरो जोंङो बुंनोनो हाया गासै जोंङो खोरखि बानायनायावबो जों बिफांखौनो बानाय जायो आरो दा फोराव जों बिफांफोरखौनो बानाय माने दरजाफोरखौबो बिफांजोंनो बानायनानै होनाय जायो अब्ला जोंनि बिफांङा माने गोबां खामानियावनो मदद होयोब्लाथ' जों बिफांखौ मालाबा जोंङो एंगारनो हाया मानसिजों दंफांजों एंगारनो हायै सोमोनदो जानानै दंङो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना बिदिनो थांना थानायाव जोंना जेरै बारनि गोनांथि बे बारखौबो जोंना बिफांङाहाय बिफां सिंनिफ्राय जोंना रोदाया दैखौ बोनानैहाय बिदिनो गुसु सुदेम बारजों गोरोबफानानै जोंनि मानसि सुबुंनो थांनानै थानायावहाय गोबां सुबिदा खालामो आरो नोंथां आरो लोगोसे जोंना ओ दंफांफोरा दंफांफोरा जेसा हायो जोंना अक्सिजेनखौ जोंङो माने गोग्गो मोननो हागोन जोंङो दंफां लाइफांफोरखौ जोंङो दानस्रांनानै लानो नाङा जोंङो जेसेबां हायो एसेबां दंफां लाइफांफोरखौ गायनानै लानांगोन जेरैहाय गायनानै लायो। अब्लासो जोंहा गोबां अक्सिजेन मोनगोन अक्सिजेन मोनोब्ला जोंना थांना थानायाव जोंना खहस जागोन माने हां लानाय हगारनायाव जोंहा एसेबां खस्थ' जानाय नंङा आरो नोंथां बिदिनो जोंना दंफांफोराथ' गोबां काटफोरावनो बानायजाखायो आरो गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो जोंना बिदिनो जायखौ बुंङो जोंङो गय बिफां गय बिफांनिफ्रायबो जोंङो गोबां बिदिनो फिथाइ मोननानै जोंङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो बेफोर बिफांफोराबो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो गययाव गोबां रां खामायनो हायो आथिखालावहाय जोंना गोबां रां मोनो बेनिखायनो जोंना बेफोर गयफोरखौ खौबो जोंङो गायोब्ला एबा जोङहा बिदि बागान बानायबा गोबां मुलाम्फा जायो। आरो जेरै जोंना गोबां आपेलफोरनि बागान बानायोब्लाबो बे एपेलफोराबोथ' जोंना बिफांनिफ्रायनो जानाय नंङा होमब्ला नोंथां बिफांनिनो फिथाइ औ बेनिखायनो जोंहा फ्राम बानायोबा आपेलफोरनि बो जोंहा गोबां रां मोनो जोंहा बिफांजोंहाय गोबां रांबो खामायनो हायो आरो बिदिनो जोंना हां लानाय हगारनिल' नंङा बे जोंना बेयाव अक्सिजेन गेसनिल' नंङा लोगोसे जोंना रांखावरिबो होयो जोंनि जों रांखावरि बुथुमनोा जों मोजां मोजां माने फिथाइ थायग्रा एबा मोजां फिथाइ होग्रा बिफांफोरखौहाय जोङो गायनानै लानांगोन बेफोरबायदि बिफांफोरखौ खौ जोङो बागान बानायनानै लायोब्ला जोंना गोबां मुलाम्फा जानाय जायो आरो नोंथां माने जोङो फाननानै रां मोनो
औ
दा जोंना बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरबो दङ जेरै जोंना बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंना थालिरफोराबो दाव गोलैयो गोलैयो नालाय नोंथां बिदिनो थालिराफोर जोंना फांसे बिफां बेनिखायनो जों थालिर खौबो जोङो फानोब्ला फार्म बिदिनो बागान बानायनानै लायोब्ला एबा जोङो गोबां ायफोरखौ जोङो फानोब्ला माने गोबां रां मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बागान बानायनानै फां लाइफांनि बागान बानायनानै जोंना जोंनि सुबुंफोराहाय गोबां बिदिनो न'खरफोरखौ सालायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरल' नङा जोंना बिदिनो बिफां फुलिफोरनि बागान बानायनानैबो बै बिफां फुलिफोरखौ बाजारफोराव फाननानैहाय गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बिदिनो जोङो बिफांजोंहाय गोबां मुलाम्फा आरो फारसेथिं गोबां रांबो मोनो आरो फारसेथिं जोंनो थांना फानायावबो बिफांनि गोनांथि औ बिदिब्ला नोंथाङाबो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हायोब्ला फोरमायना होदों
औ जागोन नोंथां माने दंफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो माने नोंथाङानो माने गुवारै फोरमायनानै होलांखाबाय आरो नोंथां औ जेरै जोंनो थांना थानायाव जोंनो दंफां लाइफांनि गोनांथिथार आरो नोंथां औ दंफां लाइफां अब्ला माने जोंनि थांना थानायाव जोंहा जोंनि हां लानायाव जोङो माने गोबां खस्थ जागोन आरो नोंथां औ बेबायदिनो दंफां लाइफां बिफांा थायोब्ला जोंहा माने जों गोग्गो बारहावा मोननो हायो आरो जोंहा माने अक्सिजेनखौ जोो माने गोगो मोननो हायो औ बेबायदि बिदिनो माने थांना थानायाव जोंनो दंफां लाइफांनि जोबोद गोनांथार आरो नोंथां औ माने औ जेरैहाय नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो माने जों बे दंफां लाइफांनि हगारनायजों जेरैहाय जोङो अक्सिजेनखौ लायो बेबायदिनो माने जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड हगारनायखौ माने दंफां लाइफां लायो बेबायदिनो मानसि मानसिजों मानसिजों आरो दंफां लाइफाजों माने बेबायदि सोमोन्दो दं आरो नोंथां
औ
औ बेनिखायनो जोङो माने बेबायदिनो गोबां दंफां लाइफां जों गायनांगौ आरो नोंथां औ फांसे दानफायोब्लाबो जोङो माने बेबायदि बिदिनो फांसे दानफैनायनि जायगायाव जोंहा फांनै फांथाम बेबायदि गायनांगौ गायनानै लानांगौ आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा आरो बे बेनि अनगायैबो जोंहा दंफां लाइफांखौ दंफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां माने आइजें आइला बेबायदिफोरजों बानायनो हायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा न' लुनायावनो जोंहा बेबायदि कात न' लुनायाव जोंहा बे थिनदि सिथाबनायाव काटखौ जोंनो नांथारगौ जायो औ जोंहा माने औ माने हानि न'आनो जा पाकानि न'आनो जा माने जोंनो बे औ दंफांनि काटखौ जोंनो नांथारगौ आरो नोंथां औ बेनि अन गायैबो जोंहा बे उन्दुग्रा मासि जग्रा सियार बेन्स बेफोरबायदि आरो जेरै जोंहा जग्रा खामफ्लाय बेफोरखौ जों गासैखौबो दं बिफांनिफ्रायनो बानायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा बे हिसान दानाय थाथ खाल बेखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो जोङो बा मा होनो दंफांनिफ्रायनो जों बानायो आरो नोंथां औ जोंहा जेरैहाय दिं खि उवाल बेफोरखौबो जों गासैनिफ्रायनो दंफां लाइफांनि बानायो आरो नोंथां औ माने दंफां लाइफाङा जोंनो बारहावा होनायनि अनगायैबो माने गोबां जोंनो मुवा माने जोंहा आइजें आइला बानायनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने दंफां लाइफाङाथ गोबां गोबां रोखोमनि दंफां बिफां लाइफां दं जोंहा जेरै साल सिगुन बेफोर बेफोर दंफाङा आदा बेफोरनि दंफांनि कार्टफोरा जोंनो गोबां बेसेन गोसा आरो नोंथां औ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो जे बेफोरबायदिनो जोंहा गाम्बारि साल सिगुर बेफोरनि बागान बानायनानै माने बे दंफां लायफांखौ फाननानै काट बानायनानै फाननानैबो गोबां गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा दं बिफां लाइफांफोर गायनानै औ गोबां गायनानै बागान बानायब्लाबो जोंहा बिनिफ्राय जोङो माने गोबां रां आरजिनो नो हायो आरो नोंथां औ जोंहा मानिे आइजें आइलाथ बानायनो हायो खायो बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां माने बेफोरखौ फाननानै रां फोरबो आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै
औ जाबाय नोंथांनाव
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।